नोंनो खोना फैयासै नो
खोनायाखै?
ओ बासो खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय दास खोनादों गल गल जो गिदिंगासिनोमोन
उम फार्स्टआव खोनायालासिनो थाबाय थादों सिरिनो
उम मोन
आदै आखाइसो मोनलाबायदों माबा गुदुं जाजोबबाय आंना जानबुंआ
रांखावरि मोननो नागिरदों उम
गुददु जाजोब्बाय नायनानै जानबुंङा
उम बिदिनो जायो गुदुं जायो बांद्रा नोंहालाय उम जाखांबाय
दं जिरायनानै दसे
ए
उन्दुथ'वाखै ओं जाखांबाय आं
मा ओंख्रिमोन?
ओंख्रिया जोंना माबासो नाजों मैथा सेनाव नांनाय ना एसेमोन बिजों
जोंना माबा मा होनोमोनलाय दालि ओमफायो गाखिरखलाजों आलु भाजा। उम रुथिसो जादो दय साननिसो बे ओमफ्राय बेनो दंमोन नालाय इखौनो जाबाय
ओंख्रिया गोथावानो उन्दुजोब्बाय गासिबो
उन्दुनो माने उन्दुनायाथ' उन्दुलाङाखै गावबागाव रुमाव हाबनानै दं बो गासिबो‌
मेगनानो जालामोनबो आंनाबो माबा आं दुगैनानै फैखांबाय नोंसिनिफ्राय जि उन्दुनो ओंखारबाय रो रो रो मोनगासिनोमोन हो ओमफाय दा आरो ना
बिजाब फोरोंबाय थानायावसो जि माबाफोरा फोरोंजाग्राया मा माला समा बारग'गोन बिदि सानो आं फोरोंग्रायासो इदि सानगासिनो दिनै
दिनि
ओम जि उन्दुनो ओंखारबाय ओ जि उन्दुनो ओंखारबाय माला सम बारगगोन माला सम बारगगोन आं हासो बिदि जागासिनोब्रा फोरोंजाग्राखौ मा होननो फोरोंग्रायासो इदि जागासिनो ब्रा आंहा
थि उन्दुनो ओंखारनाया हालामोन नामा
ओम।
ओ। गायखेर गैयामोन नामा
ओहो आइआ थाब फुदुङाखै बिनि थाखायनो फैनानै ओम फोरोंनाया दसे लिरहोनोसै बाहाराव ओंखारलांनोसै एसेनोसै। साहा फुदुङाखै होनसै
जिरायबाय थाबाथाय बांसिन उन्दुनो ओंखारोना।
उम साहा फुदुङाखै होनफिनसै ओमफ्राय आरो नुवाबाथाय आरो थां? सै खेब्रै खेबबासो बिदि जाहैबाय थाबाय आं ओंखारनानै। सोंहैबाय थानाया लोंबो लुबैनानै माने साहा लोंबा एसे। उन्दुनो ओंखारनाया दानगारोना बेनि थाखायनो।
एसेबाबो खर'खौ स्रां मोनो मोजां मोनो।
उम।
मा होनो आइजों यैयाव सेन नायनो होननानै थांफादोंमोन दुब्लियाव दहाय ओमफ्राय
आनै मनजु मोनाथ' बैयाव माइ गायदोंना गावसिनियाव ओमफ्राय बे माबाया औ।
ओइ दादिनि हिनजावा सा लानानै थांदोंमोन आरो
ओ
बैयाव मा होनो आं आइजों आंखौ लेंंहरनानै साहा एसे एसे मोनलोंबोबाय जोङो
उम
गायखांसिगोन मालाय इस्राबो गाबोन
आनैमोना
जों नायबाय थानानै ओं गायखांसिगोन गाबोन गायखांनो हागौ दां दिनै एसे थाबाय
गायखांजोब्बायानो गोथां गोथां नुहुर जोब्बायानो
खावसेखौ गायखांबाय खोमा ओमफ्राय बे मोनसेखौ ससे गायनानै दोनबाय आरो गाबोन गायसिगोनदां
गायखांजोबबाययानोथ' आरो जोंथिंजाय ओइ बेलेगफोरथिंसो दाबो गायखाङाखैदां
उम।
बे जोंनि खाथिना दैयानो गोथौथार माला गायोथाय लामा होथेजाबा उनाव मोननाय
उम लामा होथेबा मोननाय नङाथ' आरो नैथिं गायखांजोब्बा अबेथिं गारि लाबोनो इसोरो ना हालेवलायनांलाय नंला खोमालै ने
हालौहोगोन खोमालै हालेवोबा मारै गायगोन
नों आलौ हालौ एवखाङाखैमोन दे
हालौवखांबायमोन बे दैनि थाखाय गायथवाखैदों दैया जि गोथौना हाब्रुथार माबाया मा होनो खोथियानो मा ओ गबजोबगोन ना थोरोब जोबगोन
गुसुं खोथिया गुसुं गुसुं आं गोलाव गोलावबासो मोजां जागोन इयाव।
जोंनाव गाइखेर होफैग्रा बुरिया गायदों खोमा ना माथाय सोर गायदों थाय इनिखौ एबार दाउब बोरायनिखौ
गायखेर दाउब बोराय बे दाख्लै नोंसिनि खाथिनिया?
ओ।
ओम बे दाउब बोरायानो गायगोन खोमाथ' इखौ।
जानो मिथिला सोर गायदों थाय दाउब बोराया?
इखौसो गायदों खोमालै।
जानो नंगौदां ओमबा बे दाउब बोराया फैनाय नु थाराखैलै आं दामानि
ओइलाय बैथिं थाङो आबौनिथिंजाय।
दाख्लैबो फैदोंथ ओरै ए दामानि फैथाराखै माबा दैयानो गोथौ
जा जासिगोनसोलाय र' दावब बोराया एकदमबारे सोरनिबा माबाबाबो बोरमा गबाबो मोसौ गबाबो आं जि लाम थांबा आंखौल' रायहरबाय थासिगोन इयो। आंखौल' मोनोब्रा रागा जोंफ्रांलायो आङो।
नोंसिनि सानोदां
ओम खेबसे जि नांलायबाय आंजों। आमफ्राय अमायानो थैजोबबायरा आंना।
मानो इथिं खानानै दोनबाय थायो नोङो? माबैसे दंमोनलाय हेलाबा फिसा फिसा दंमोन ने? अमाया
अमाया फिसा फिसा दं ओं। ओहो ओहो अमाया जायाखै अमा नङा। अमाया जेबो जायाखै अमाखौ माबानो अमाखौ गदों होननानै बुंनानै आं जो अमाखौबो गदों अमाया गाग्लिहैदों होननानै बुंदोंमोन ओमफाय आरो बोरमायाबो जाहैदों होननानै बुंबाय थायोना ओमफाय आरो मोसौफोरखौबो माबादों होनना बुंबाय थायो मोसौफोरबो जाहैदों होननानै आंखौल' खोथा खोनासंहोबाय थायो ओमफाय होब्बाय आङो खेबसेखालि होननाया आं आं मा जोंनि हायावसो आं खादों आं नोंनावथ' खाहैयाखै मोसौ खौ हेला खालि अमायाबो थांखायाखैब्रा गन्द्रा सिङावसो दंखायोमोन।
इखौनो गदों होननानै बुंबाय थाबाय।
माला माबादों आंथ' नोंनिथिं थांनानै खाहैयाखैबो मायाखैबो बोरमायाबो ओरै बेरा खाथियावसो नोंनि माइखौ बो मोनहा सौवाखै इदि होननानै बुंदोंमोन आं ओमफाय उनाव उनाव सैमाया जि जि मेगन गोजा गोजा जालाबाय आंखौ
ओम ओम सो माबा दंमोन ना हेलाबा
आंनि सैमाया
अरनो होसोला बायनाय बायदि जालाय
ओम बोरैबा जादोंना गोजा गोजा जाला बायनाया मेगना
ओं रागा खरिया जाथारदोंमोन बोरैबानो। गिनानै खार
इनिखाय इनिफ्रायनो आङो बेखौ जेबो होनला बांद्राय गिनो ओंखारो दाना।
उम
दाना जेबो माबा हराखै मा होनो ओ अमाखौबो नुवासैना नोंसिनि अमायाबो इथिंसो थाफैबाय ना बोरमाखौबो इथिं खाहैयाना नोंसोरो बोरमाया ओरै लामाथिंसो खायोना।
र' सोरनिबा मोसौल' थांफ्रांथों बोरैबा
बै सुनुमोननि मोसौ खानाया बोरैबा थांफ्रांनां-
होनफ्रांबाय थायो आङो।
एसे एनैया बांद्राय जेबो नङा खोमाहाय।
जानो बोरैबा थुब थुब थुब थुब थांफ्र्लांबाय थायो रायलायनायावनो।
ओम रायलायबाय थाग्रा नालाय ओंखायनो इबादि थाङो जोंना।
उम
उन्दुजोबबाय गासिबो?
उन्दुबाय उन्दुनायालाय ओमफ्रायो
उम
आदासो गैया एम्बु जानो थांदों।
इसोरनाव ए फुथारहैदों ना जा माबादों?
उम फुथारहैदों दहायनो थांदों फैयाखै दाबो।
एसे माबा अबेजोआव गोजानावसो थांदोंदां?
जानो
गोजानाव थांबासो थाब फैया खाथियावबा आं दाबायदि
लाबोनाय नङा बे माबायावसो मा होनो दहायो ओइ दादिखौसो लोगो लादोंमोन।
ए
आं दोनलांबा आं दोनलांबा जानबुंङाव रायलायगासिनोमोन। दादिजों ओम सैमाया जि मोजां बिसिना सै ओम सैमानि सैमानि सैमानि खोमोना बोरैबा गुरै गुरै जि मोजां इसिना दांनो मोजांथार।
दाख्लैयो नोंसिनाव नोंसिनाव थि ओ माबायाव लाबोबा बे नों दोनफै दोनबोबा साइकेलाव लानानै फैदों माबायाव लानानै फैदोंमोन ना
उम।
नुदोंमोन आङो खाथियाव नायहैनो नामा सानदोंमोन ओं
साइकेलावनो लानानै थाबाय थायो जि मोजां थायो ओमफ्राय बोरैबा दलद-लदनो।
थाङासै आङो। जि माबायाव खाथियाव नुथाराखै आङो।
आंखौबो आं गावखौ गाबज्रिबाय नाथाय नामखननानै
माबानायफोरा इदि जायो खोमालै!
उम मुंखौ मुंखौ होनानै मुंखौ गाबज्रिबाय नालाय आं गावनिखौ, जि खाथियाव थांनानै आं लामानिफ्रायनो गाबज्रि हरगासिनो खाथियाव थांनानै दांहैबायना ओमफाय थाबाय खोमा ओम ओमफ्राय जि खाथियाव थांनानै उम खाथियाव थांनानै दांहैबाय जि आखाइ सोलाबायब्रा
उम आं बेखौनो होनबाय ओं ओं दे
ओं